हेलोव। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
अ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं बैसागुनि मोनसे टपिक लादों बे बैसागुनि टपिकनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै फन कल खालामदोंमोन नोंथां।
सावरायजागोन दे अ सावरायजागोन।
माने बैसागु होनना बुंङोबा बर'फोरनि मोनसे गिदिर रंजालि बैसागु फोरबो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ। रंजाथ बर'फोरनिनो फोरबो।
बैसागुनि फोरबोखौ जोङो सैत्र दाननि जोबनाय ओ जोबनाय लास्थिंजायनिफ्राय फालिनाय जायो सैत्र दाननि लास खालि। जोङो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय नांगौ जानाय मोसौ बैसागुखौ गिबि खालामो नालाय।
औ मोसौ बैसागु खोनादों।
मोसौ थुखैनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बुथुमग्रोनानै सानसे सिगां बुथुमग्रोनानै थियारि खालामना लानो गोनां जायो। आरो लोगोसेनो मो बेहाय लानाय जायो लाव फान्थाव। आरो दिगल लोथि थाराय बेफोरबायदि थियारि खालामना लानानै अखानाय हैहाय जोङो मोसौफोर थुखैनो लाङो। मोसौ थुखैनोलांबाबो जोङो मोसौलाव मोसौलाव फोआ मेथाइ खनै लानायखौबो जों नुनो मोनो। नोंथांमोननिथिं बिदि लाङोना लाङा? नाथाय मोसौ थुनाय जेरै लाव जा फान्थाव जा खोना खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना?
खोनादोंना?
औ
जोंनिबो बे बेबायदिनो दैमायाव मोसौखौ थुखैना लाङो लाव फान्थाव लानानै दिग्लि बिलाइ लानानै। माजो औ बे सानखालि खैस्रां लोबस्रां खालामनानै हगार फोथार नोंसोरथिंजाय आरो मा खालामबावनाय जायो बैसागो सानाव बेनि उनाव?
बैसागुआव जोङो बिदिनो ओ गेदेरखौ अन गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बायदिसिना बिदिनो ओ ज' ज' खाम सिफुं लानानै न'खर न'खर थांनानै मोसानाय जायो। आरो ओ मोसानानै जा एसे अन थाय अन थाय हरो न'खरा बिसोरनि सिम जोङो खुलुमनानै बोर होबोनाय जायो आरो लोगोसेनो बोर होनायजों लोगोसेनो बेसोर ओ बिथां बिथांमोननि न खराव एसे सा सा मुरि आरिबो जाबोनायबो जायो जोङो। आरो बिदिनो लाबोनाय माइरं बा फैसाफोरखौ जों ज' लोगो नांनानै
बेखौ मा खालामो?
हाब ज जमा ओहै बोथिसे जनायबो जायो। खौबो जों खुङो आरो जों नि नोंथांमोननिथिं माबोरै खुङो एसे बुंनो हागोन नामा?
मोसौ थुखैखांनानै बे अखानायनायै सेथि बैसागो नङा होमबा बेखालि जोंनिया बो गथ' गथाय बोराय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' लोगो लां नांबायनानै गामियाव रं बयबो रंजालायो आरो बेबायदिनो न खर नखरनि मानसिया बिदि रंजानाय जायनि न'खराव थांगोन बिसो बिसोर न'खरा जों एसे फैसा बा बाय गावसोरनि जि गोसो बेखौ हरो।
औ थारैनो नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो। हरो आरो फैसा बा माइरं एसे एसे। आरो लोगोसेनो ओन नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु बोथोराव बे रंजानाय मोसानायल' जायो ना ?
अ बैसागो
दङ' दङ' बे सेथि सानखालिनो आरो मोसौ थुखैखांनानै बयबो जेरै मैगं दिंखिया मैगं बा खुंखा बायदिसिना रो खोमनि जोंनिया उम बे
मिथिंगायाव मोननाय हाग्रानिखौ बुथुमना लाबो यो आरो ना।
ओमफ्राय लाबोना बुथुमना लाबोनाय
बिदिब' नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो फालिनायखौ खोनानो मोनबाय लोगोसेनो नोंथांमोननि
औ।
ओ जोंनावथ' फिथा आरि जानायबो नियम दङ नोंथांमोननियाव दं गैया बेखौ आं एसे मिथिनो लुबैदों।
बि खायफाया रायो खायफाया स जायो बिदि बिदि गैया आरो खायफा खायफा खायफा खायफा जायो बिदि गैया जोंनाव ओं। नखरफ्रोमबो जाया।
खोनायाखै मोजांङो बुं।
खोनादोंना?